औ औ।
नोंथाङा खोनादों ना।
औ खोनादों।
अ आं नोंथाङा दा ओंखाम जाखांबायबा।
औ जाखांबाय।
अ आं जाखांबाय अ आं नोंथां ओंख्रिया। जोंना दालिमोन ओमफ्राय फान्थाव फ्राय। दावदै। बेबायदिनो।
औ जोंहा दालि जोंहाबो। ओमफ्राय आजोनाय जों‌ मैथा गोजाजों एवनायमोन आरो।
थांजों एसे गोदोनि आरो दानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै सोंहरनाय थाबाय नोंथांङा सावरायनो हागोन ना अ दे बिदिबा नोंथांङा एसे फोरमायनानै होनायसाइ
औ औ दा गोदो दाथ जों दानि थाबाय थानाय जानाय लोंनाय थांनाय फैनाय गासिबो जोंथ दानिखौ जों मिथिखागौखाना
औ औ
आरो गोदो माबाय दिमोन गोदोथ एसे खस्थमोन आरो थांनाय जा माबानाय ओ माने जानाय लोंनायावथ एथबां इदि खस्थ‌ गैयामोन ओमफाय इदिनो वबहायबा थांनाय मानाय इयाव ओ खस्थमोन आरो बिराद समनि आंखालाव जों मानिे थाबनो सहैनांगौ गोनांङाव जों थाबनो सहैनो हायामोन आरो ओ एसे सिगांनो ओंखारनांगौ जायोमोन एसे गारि मथरफोराबो सिगांथामाव सिगांनि समावथ गैयामोन नालाय ओमफाय बिनि एसे बे उनावसो गारियाबो इसे ओंखारलांदों आरो दाथ नै गारिफोराथ गोबां जाबाय
औ
आरो दा आरो गारि मथर थानायजों जों गोबां बेरायनोबो हायो गोजान आरो बहेबा थांनाय थांनानै फैनोबो हायो दसे समावनो आरो गोदोथ थांनाय जेनेबा नों अहायबा थांनांगौमोन बेयावबो नोंङो एसे खस्थ' जायोमोन जथिया जोंना गारिबो गैयामोन नालाय बे समाव आरो माबानि सिगांथ' मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरखौसो बाहायनाय जायो जोमोना अफेबा थांबा नोङो गारिफोरा गैयामोन नालाय एसे खस्थ' जायोमोन आरो बेनो आरो जानाय लोंनायफोरावथ' गोदोनिया एसे मोजांसिनानोमोन मानो होनबा गोदोनि समाव जेबो नोङो मैगं थाइगंफोराव जेबो मुलि बाहायनाय जायामोन दानि जुगावथ' मा होनो ओ मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै मुलि होनानै एसे थाबनो फाननो सानोना मानसिफोरा
औ औ
गोदोनि समावथ' बिदिनो गायनानै दोननानै मोजां मोजां जायोमोन आरो गो बां गोदोनि मानसिफोरखौ नायोब्ला दानि मानसिफोरखौ नायोब्ला गोदोनि मानसिफ्रा गोबां ओम गो ट्रासट नमोन आरो गोबाव बोसोरबो जोरोमोन ना आरो दानिफोरा' थ' एसे थाबनो माबानाय नुनाय नुनाय जायो जोङो एसे खम बैसोआवनो जोंनिया दानि सुबुंफोरा खानाय मोननाय मानाय आरो मेग सानाय सुनाय औ आरो मेगनफोरा गाज्रि
जालांनो हमो औ
खौ जों दानि सुबुंफोरनाव नुनो मोना आरो गोदोनि सुबुंफोरनावथ' जोङो बेबायदिखौ सोरबा बुरैनानैबासो जों खानायखौ मोननाय नुनो मोनोमोन मोन आरो बेबायदि औ औ आरो गोदोथ' बेबायदि एसे बुरैबाबो गोरा गोरा थायोमोन ना दानि सुबुंफोराथ' एसे उन्दैयावनो बहुद एसे माबा जायो खानाय मोननाय मोदोम सानाय बेमार आजारफोरा औ बेनो सैमोना आंनि मुद आंनि बायदि ब्ला दा नोंथाङा आरो माबा फोर मिथिबावनो लुबैदोंमोन नामा?
मोन थिनाय माने जोंथ' गोदोनि खौबो नुबो आखै। खोना बोनायसो दानिखौसो जों मोनथिगौ औ बिदिनो खुगा खुगा मोनथिनाय बायदि जोङो गोदोनिखौ दा खोनाबोयो आरो।
औ जेनेबा जोङो जों औ जेनेबा जों लोगो गो मोनासै जोंनि बिमा बिफायाथ' लोगो मोनदोंना बिसोरनि खोथानाय मथे ओ मिथिनानै आं नोंनो खोन्थानाय जाद
औ औ।
दा आरो नोंथाङा माबायदि फानो गोदो आरो दानिखौ मिथियो नामा एसे फोर?
गोदो आरो दानि माने गोदोथ' खोनानाय बायदिब्ला गारि मथरा गोबां खममोन। गारि गाखोनोब्ला अबावबा थांनोबा जों गारि होसोनो थाखाय गोजान गोजान थांनांगौ जायोमोन। आरो दानि मुगायाव नायो ब्लाथ' जों न'नि लामा निफ्रायनो गारि मोनो। दाना गारिनि आंखाल गैला जेरावबो। थांनो बाबो।
औ।
नो आरो गोदो आरो नखर नखर दाउ अमा ग्रोम ग्रोम थायोमोन होननाय खोनादों। मैगं थाइगंनि आंखाल गैयामोन। बा दानि आथिखालनि मुगायावथ' आरो जोङो ओम दाउ हांसो बेफोरखौ लानायाबो खमायलाङो। खायफानि नआव गैया मैगं थाइगंबो आबाद खालामनाय जाया। बिनिखायनो दाना बायनानै जायाबा बा जायो आरो। बे गोदो आरो। जेबो बांद्राय हासार होआलासिनो गोबोर हासारल होननानै जों आबाद खालामनानै जायोमोन नै खोनादों। दाना आरो गोबां हासार बाहायनायनि लोगोसे बेसेनो मानसिनि बेराम आजाराबो बारा जाबोनो हमदों। मेगन नुयै बायदि बायदि। बिदि उन्दैयावनो मेगननि बेराम औ खानाय साननाय मोननाय जों बेफोरखौबो सानो।
औ।
-दो माइ आबाद खालामबाबो बांद्राय हासार बिदि होआमोन। होननाय खोनादों दाना आरो माइ फोरावबो गोबां एम्फौ सुनाय मा सुनायनि थाखाय जों मुलिबो बाहायनो गोनां जानानै फैदों।
औ।
औ।
दा नोंथाङा गोदोनिखौ मोजांसिन मोनो ना दानि थानाय जानायफोरखौ मोजांसिन मोनो।
खोनानाय बायदिब्लाथ गोदोनियानो मोजांमोन होननानै सानो आरो।
औ औ।
औ।
मानो होनबा गोदोथ मोजाङै मोजां मोजां आबाद मावनानै जोंनो गावनिनो मावनानै जानाय बेफोर मोजांमोन आरोना। दाथ' गायनायबो खम जाबाय मालायनिखौ बायनो लुगैयो आरो जाय ओ जाय बानायग्रा बेफोरो गोबां गोबोरखिनि हासार होआलासेनो बेलेग गुबुन गुबुन हासार बाहायनानै माबायो थाबनो फाननो नाज
औ औ। दाना आरो जों आबाद खालामबाबो बा जोगोनार सोगोनारफ्रावबो मुलि होयो होननाय खोनायो गोबां। एम्फौ सुनाय एम्फौ जायो आरो गोदोथ' बेफोरबायदि जेबो गैयामोन।
औ औ
औ बेफोरनो सोलायनो हमबोदों आरो
दा नोंथाङा दानि जा नाय मानो दानि थानाय जानाय स्टाइल फोर माबाफोरखौ नोंथाङा माबा बुंनो सानदों नामा?
बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां सोलायबोदों।
औ उ
औ बेफोरबायदिनो। सिबनोल' मोजां दा ओ जोबनाय आरो गोदो आरो न'खर न'खर जि दानानै गाननाय थाङोमोन। दाना आरो जि दानायफोराबो खमायलांनो हमदों। बायनानै गाननाया बारा जाबोनो हम हेलौ जों बेफोरखौ नुनो मोनो आर रो आरो गोदो आखाय जों आगरा मेसिनजों बांसिन आगर एरनाय दख'ना जि गान्नायखौ नुनो मोनो।
औ औ गोदोथ' गावबागावनो न'खर न'खर ज' लोगो नांनानै दायोमोन ना दानाथ' दा नैयानो गैला नालाय।
औ औ नोंथाङा आरो फंनैसो बुंबावनो हाग गोन नामा होननानै सोंदोंमोन आरो आं।
औ हा-हागोन ओ आंबोथ' बारा ज जोंबाज जों गोदोनिफोरखौ मोजां मिथिजोबा नालाय ओरैनो खोना बिमा फिफानि रायलायनाय खोन्थानाय जों जेनेबा जोंनि ओरैबाय खालामबोदांदों बिदि गावसोरनि थानाय जानायफोरखौ सम सम खोन्थायो नालाय बेखौनो नोंनो खोन्थादोंमोन आरो आंबो। ओंखायनो आंनि बाबो बोब
बुआखै
औ औ आंनि बाब बो गोदोनियानो मोजांसिनमोन मानो होन हेनबा गोदोनिया गोबां गाबा गावनो आबाद खालामनानै गाबा गावनो गासिब बो जा गाबागाव गावाबागाव आबाद खालामजोबखायोमोन नालाय आरो गावाबागावनो जायोमोन आरो नोंथाङा मिथिदोंना मिथिया गोदोथ' ओ थाखा फैसानि मामलायाव ओ एसे माबा मा होनोमोन लाय ओ ओरै बे मा होनोमोनलाय जेनेबा ओ नोंनाव आं नोंनो आंनाव मैगं थानायखौ नोंनो हरोबा बयबो मैगं बुस्थुसो हर-हरफिनोमोन ना फैसा थाखा बिदि हरफिनलायामोन सोलाय सोल'सो खालामलायोमोनना गोदोथ' जोंनि जायगायावथ' दाबो बिद बिदिनो दङ जेने बा जोंहा माबा ओ न' खाथियाव हरदोंबा बेस दाबो जोंहानो उनाव माबा मोनसे हद फिनाय जोंना बे दिनैसिमबो दाबो बिदिया दङ आरो नोंथांमोननि जायगायाव दंना गैया बिदिया
गैया नालाय अ बेनिखा खायनो बेफोरबायदि नियमा गैया आरो ।
औ औ जोंनिया दाबो दङ बेबायदिनो हरलाय लालाया बेबायदिनो दङ आरो । गामियाव ओ आरो जोंनिया गाम याव दा सिमबो बयनावबो एसे ओ बां सिनावनो आरो बांसिन बिसिनावनो दाउ अमाया दङ आरो बिराद ओ दाउ अमा लादनानै मैगं आबाद खालामो जोंनियाव दाबो ।
अ
नोंसिनियावलाय दंना गैया?
जोंनाव आबाद मावनायालाय न'खर न'खर बयबो मावखायो । गासैबो मावनो थाङो । आरो दाउ अमा मोसौ बोरमा बेफोरबायदि फिसिनायखौबो बुंनो थाङोबा बांसिन न'खरावनो नुनो मोनो । खायफा न'खराव आरो गैया ।
उम
ओम समनि बेलायाव सोलायलांनो हमजोबबाय गासैबो ।
औ औ
ओम
दा नोंथाङा आंजों ओ नों नोंथाङा आंजों रायज्लायनानै दा गोजोननाय ओ मिथियैखौ मिथिदों नङा होम
औ औ नंगौ नोंथां औ
समाबो जाबाय आंबो जे आंबो मिन्थियैखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होबाय
औ
दे होम
गोजोननाय थाबाय नोंथां औ होम